आ नोंथां बुं।
मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय खावलायनाय थाबाय।
अ नोंथांखोबो
नोंथांना नांथा नांथा माथो फायदो नेट नांदोंबा मोजांङैनो?
नोंओ
बुजियासै नोंथां
एसे प्रब्लेम र' हेलौ-हेलौ
एख' बुजि मोनाखै नोंथांङा आंनिखो? नांथा नांथा फैदों नोंथां नोंनि माथोआ अ हेलौ
औ हेलौ हेलौ खोनाबाय आं हलेखो औ औ दे बुंदो
दा मानि सायाव सावरायलायनो?
उम
हेलौ नोंथां
औ औ
नेट नांदोंबा नोंनिया मोजांङै नेट नांदोबा मोजांङै?
औ औ नांदों बुं हेलौ
नोंथांनिखो नांथा नांथा खोनागासिनो नोंथां आं हेलौ
हेलौ खोनाबाय
नांथा नांथा खोनादों नोंथांनिखौ नेट मोनाखै नामा नों नोंथांना
ओ नेटदानो प्रब्लेम र' एसे
अ
खोनाबाय
खोनादों खोनादों
औ औ
मानि सायाव सावरायलायनाय होनदों
बे
हेलौ नोंथां
नै गेरबाय नोंथां ना हेलौ खोनायाखै नोंथां नोंनिखो आंङो मा होनोदों नोंथां?
हेलौ
नोंनिखो खोना नोंनिखो खोनायाखै नोंथां
औ खोनाया
एसे खोनाबाय? हेलौ हेलौ